औ खोनादोंना नोंथाङा?
खोनादों।
औ गिबियावनो मोनाबा बिलनि नोंथांनिसिम गोजोन हामलायनाय बावहरनाय थाबाय नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां।
औ औ अब्ला आं नोंथांखौ कल खालामनायनि गुबै जाहोना जाबाय आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव एसे सावरायनो नागिरदोंमोन आरो नोंथां नोंथाङा एसे सम होनो हागोन नामा नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां हागोन।
औ अब्ला जोंनि आयदाया बेनोदि जों हारिमु होनब्ला मा मोनथियो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
गोथां हारिमु होननानै बुङोब्ला जों बुजि मोनो जे जोंनि हारिनि गाननाय जोमनाय नाय बेबायदिनो राव हारि राव बेबायदिनो जोंनि दामनाय देनाय बेफोर बेखौनो जों हारिमु होननानै बुंनाय जायो आरोोना नोंथां मोनसे हारिनि हारिमु खौ जोङो बेबायदिनो जों गाननाय जोमनायनि गेजेरजों जोङो मोननो हायो आरो जाय हारि खौ जोङो आइनायाव नायनानै सिनायनो हायो बे खौनो जों हारिमु होननानै मिथिनाय जायो आरोना नोंथां हारिमुवआव बेबायदिनो जोंहा जेरै जोंनि गाननाय जोमनाय दानाय लुनाय बेबायदिनो जोंहा दामनाय देनाय बेफोर बेफोरजोंसो मोनसे हारिमु जायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ थारैनो।
बिदिनो नोंथां आं हारिमु होननानै बुंङोब्ला जोंनि बर' सुबुंफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो जि दानानै जिउ खुंबोनायखौ जोङो नुनो मोनदोंमोन नोंथां। बेबायदिनो नोंथां आथिखालावबो गोबां सुबुङानो जि दानानै गावबा गावनि नांगौ जानाय बेसादफोरखौ बेबायदिनो जोङो दिहुननानै लायो। आरोना नोंथां बेबायदिनो नोंथां। हारिमु होननानै बुङोब्लाथ' जोंना बेबायदिनो गोदोनिफ्राय गोदोनि सुबुंफोरा गिबियावनो बेबायदिनो जि दानायाव जोंनो नांगौ जानाय गिबिसिन मुवायानो जादों जोंना खुन्दुं नांगौ जायो आरोना नोंथां गिबियावनो खुन्दुंखौ जोङो गोदोनि सुबुंफोरा माबायदि मोनोमोन होननानै बुंङोब्ला जों बुंनांगोन जे बेबायदिनो खुन्दुंखौ जोङो मिथिंगानिफ्रायसो जोङो लानानै मोनोन आरोना नोंथां बेबायदिनो जोंहा मिथिंगानिफ्राय औ मिथिंगानि फ्राय जोङो बेबायदिनो हाजो आगर बग्रि बिबार आरो बेबायदिनो जोङो ओ बेबायदिनो जोङो फारौ मेगन बेफो बेफोरबायदि आगरफोरखौ जोङो जोंनि हियावनो एरखांनानै जोंनि हिखौ समायना खालामनानै जोङो गाननायखौ नुयोमोन आरो नोंथां बेबायदिनो नोंथां आथिखालावबो आथिखालनि सुबुंफोराबो गोबां बेबायदिनो जि दायो ओ जेरै जोंना जि दानायनि मुं याव मोनसे ओ मोनसे थावनि मोखोनो हाया जेरै जोंनिया कवालकुसि बेयाव गोबां बर' सुबुंफोरानो जि दायो आरोना नोंथां। जि दानानै गावबा गावनि खरसा नांगौ जानाय गथ' गथायाइफोरखौ बेयाव थानानैनो फरायहोनाय फरायहोनाय बेफोरखौ बा गावबा गाव नांगौ जानायफोरखौ जोङो बे खवाल खुसेयाव थानानै दिहुननो लानायखौ जों जों नुनो मोनदों आरो ना नोंथां बेबायदिनो गोबां सुबंआनो जि दायो नों थां बेबायदिनो जोंना जि दानायाव आथिखालाव जोंना जि दानो थाखाय जोंना मेसिनबो ओंखारबाय नङा होमबा नों थां आथिखालनि सुबुंफोरा ओ गोबां ओ मेसिनजोंसो जि दानायखौ जोङो आथिखालाव नुनो मोनसै आरो नोंथां बेबायदिनो जोङो ओ मेचिनाव जि दानानै जोङो गोबां ओ समखौ आद्रि खालामाला लासे जों खम समावनो जोङो बे ओ मिसिङाव जि दानानै गोबां ओ दखना बा साद्रिफोरखौ जोङो फाननो हायो आरो ना नोंथां। बेबायदिनो जोंनि बर' सुबु बुंफोरा ओ जि दखना दाननानै जोंनि ओनसोलाव हाथाय बाजाराव फाननायनि अनगायैबो जोंनि बर' सुबुंफोरा बेबायदिनो जों गारि मथरजों हान्थिनानै दाउ बायनानै जोङो गोजान गोजान टाउन सहराव फाननानै जोङो गोबां रां खामायनो आरो गोबां बेसेनाव मुलाम्फा खालामनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो नोंथां बेबायदिनो जोङो हारिमु होननानै बुङोब्ला जोंहा गोबां ओ बेबायदिनो गा ओ ओ बेबायदिनो जोंना गाननाय जोमनायाव जेरै जोंना ओ जायखौ जोङो बर'नि सिनायथि हो होनना जोंखौ आरनाइ होननानै मिथिनाय जायो बेयाव ओ जायखौ बे आर'नाइआ जोंनि बर'निनो मोनसे सिनायथि नोंथां जायखौ जोङो बर' होननानै सिनायथि मोनो आरो नोंथां बेबायदिनो नोंथां आ आर आर'नाइ बे आर'नाइ बे आर'नाइया आथिखालावबो गोबां गोबां ओ गोबां गोबां बेबायदिनो गोबां सुबुंफोरा आथिखालाव दिजेन हो होनाय नुनो मोनो नोंथाङा आर'नाइखौ बेबायदिनो जोङो गोबां गोबां आथि खालनि सुबुंफोरा सोलोंथाइ गोनां जाजोबनायनि बेलायाव बे आर'नाइफोरखौबो जों गोबां डिजेन खालामनानै गोबां समायना खालाम खालामनाय नुनो मोन्दों आरो नोंथाङा। आथिखालाव बेबायदिनो नोंथां गोदोनि आर'नायइया गोबां सोलायबोबाय गोबां महर गोबां समायना महर होनाय जों आथिखालाव नुनो मोनदों आरो नोंथां आर'नाइखौ जोङो गोबां गोबां गोबां गोबां बेबायदिनो हाबा बाहायनाय जायो जेरै जोंना ओ बे बेबायदिनो गोबां मानगोनां मानगोनां गेदेमा सुबुंफोरनोबो जोङो बे आर'नाइखौ होनानै बरनाय जा जायो आरोनाइजों बेबायदिनो गोबां सु सुबुंफोरा ओम बेबायदिनो जोङो गोबां ओम मार्क लानानै उथ्रिसार जानाय सुबुंफोरनोबो जोङो बे आर'नाइखौ होनाय जायो आरोना नों थां आरो बेबायदिनो जों आलासि सिबिनायावबो जोङो बे आर'नाइखौ होनाय जायो आरो बेबायदिनो जों आर'नाइखौ गावबा गाव ओ गावबा गावनि मोदोमाव लानानै बर' होननानै सिनायथि मोनजायो आरोना नोंथां। ओ बिदिनो नोंथां जोङो ओ जेरै जोंना बर'नि हा हारिमुवआव मोनसे थाबावोन जे जोंनि दामनाय देनाय ओ जेराव जोङो जोंनि खाम सेरजा सि फुं जथा बेफोर बेफोरखौ जोङो बेफोराव बेफोर थाबासो जोंना मोनसे हारिमु जा नाय नङा होमबा नोंथां बेबायायदिनो जों खाम सि फुं बेफोरखौ जोङो बर' बर'फोरा दामनानै बेबायदिनो जोङो बैसागु मोसा नायखौ जोङो नुयो नोंथां बेबायदिनो जोङो खाम, सिफुं दामबासो जोंनि गोसोआ मिलौदो मिलौ मिलौ दोहाब गोसोआव गोबां ओ दुखु दाहाफोर दङब्लाबो बे ओ खाम, सिफुं सेराजाखौ जोङो दामोब्ला जोबोर गोजोननाय मोनो आरो नोंथां बेबायदिनो जोङो बे खाम, सिफुं, जथा, सेरजाजों जोंनि बे बर'नि हारिमुजों जों बे गुबुन नि हारिमुवा जोंजों हाया आरो नोंथां मानो होनोब्ला जोंनि सिफुंनि देंखो आरो बेबायदिनो जोंनि खामानि गोमनाय बेबायदिनो जोंना सिफुंनि रिंनाय बेफोरो जोंनिया जोबोर मिलौदो आरो जोबोर जोबोर मुहि हाबनाय देंखो आरो नोंथां बे बेनिखायनो जोंनि बे बर'नि ओ दामनाय देनायफोरखौ जोंनि गुबुन हारि गुबुन हारि गुबुन हारिनिसाय जोंनि बे बर' हारिनि दामनाय देनायफोरा मोजां आरो नोंथां जोबोद औ बेबायदिनो जोङो बे ओ बेबायदि जोङो खाम, जथा, सिफुं दाम सेरजा लानानै जोङो आर'जबो गाबो जोङो बा थौसालियाव बेबायदिनो जोङो बेखौ जोङो गोबां उन्दै उन्दै बा लाइमोनफोरा मेथाइ खननायफोरावबो जोङो बे खाम, सिफुं, सेर सेरजाखौ दामनानै जोङो मेथाइ खननायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
बिदिनो जोङो नोंथां ओ मोनसे बर'नि हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनांगौब्ला जोङो बेबायदिनो गोबां बेबायदिनो जोंनि बर'नि सिनायथि जेरै जोंना आर' नाइ गामसाफोरखौ जोङो गासिबो सुबुंफोरानो दानांगोन नोंथां बिदिब्लासो जोंनि बर'नि हारिमुवा थांनानै थागोन आरो बेबायदिनो जोङो बर'नि हारिमुखौ ओ जाहाथे जोंना गोमालांहोआ जाासेनो मोजां मोजां इयुन जोलैनि सुबुंफोराबो मोजा ङै लाखियो जेन बेखौ मिजिंथिनाय थायो आरो नोंथां औ नोंथाङाबो बेबायदिनो बर'नि हारिमुनि सोमोन्दै नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां दा नोंथां बुंनाय बादिनो जे जोंहा मोनसे हारिमु दं नालाय नोंथां
औ नंगौ नोंथां
बर' हारि जोंहा मोनसे बर' हारि हारि गैयाब्ला हारिमुबो गैया नोंथां औ बिब्दि बादिनो नोंथां बुंनायबायदि जोंहा गोबां हारिमु दङ जेरै गाननाय जोमनायनिनायनिफ्राय लाना दामनाय देनाय आरो जानाय लोंनाय बायदिनिफ्राय गोबां दङ आरो नोंथां दा आङो जानाय लोंनायनि बागै एसे बुंसै जोंहा बर'वा मोनसे गावबागावनि मोनसे जानाय लोंनाय दं जेरै अनला अनला ओंख्रि सबाइ नारजि नाफाम लाथा एवनाय
नंगौ नोंथां
दङ आरोना नोंथां दादि बे आरो जों मोनसे दंबावो जायखौ जोङो जुमाइ होननानै बुङो नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
जोंहा दा दा जोंहा मोसानायनि बेलायाव दा जोंहा बर' हारि एबा जोंनि हारिमु बर'नि हारिमुवाव गोबां मोसानाय दं। जेरै बागु बागुरुम्बा खेराइ बायदि आरो गोबां दंबावो नोंथां ओम मुंफोरखौ बारा मुंखथ'ला
औ औ नोंगौ नोंथां थारैनो
बागुरुम्बा मोसानाय जाय बर' हारिनि मोनसे सबनिफ्रायबो मोजांसिन एबा समायनासिन मोसानाय आरो ना नोंथां जायखौ नै थांनाय बोसोरावसो जोंहा जाखांना थांबाय जायखौ गुवाहाटियाव खुंनाय जादोंमोन आरो ना नोंथां
औ औ नोंगौ
जेराव गोबां खमसे खम जि रोजा आइजो माहारिया गोमो गोमो दख'ना आरो गोजा आर'नाइ आरो गोजा गस्ला गाननानै जि मोसालांदों
औ औ
जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा नोंथां औ औ आरो बे बागुरुम्बा मोसानायखौनो भारत हादराव मोनसे मुं होबावदों आरोना नोंथां जायखौ जोङो बाटारफ्लाइ डेन्स बुङो माने सिखिरि मोसाहावरि औ दा बेबायदिनो जोंहा दामनाय देनाय बेलायाव जोंहा गोबां दामनाय देनायफोर दङ जेरै खाम जथा सेरजा सिफुं गंगोना थरखा बायदि आरो नोंथां
औ औ थारैनो नोंथां
नोंथां बुंनाय बायदि जोंहा हारिमुखौ जेब्लायबो थांन लाखिनांगौ आरो ना नोंथां
नोंगौ नोंथां
जोंहा दामनाय देनाय बेलायाव हारिमुवा इसे खमायलांनो हमदों मानो होन
नोंगौ
बि आथिखालनि जि इयुनाव जाबोनाय जे सुबुं माहारि जाय इयुनाव जाबोगोन बिथांमोना दा गोबाङानो खायफा खायफा हारिमुवारि दामजु जेनेबा जोंनि बर' हारिनि हारिमुवारि दामजुफोरखौ गोबाङानो मिथियाबो जानो हागौ
नोंगौ नोंथां
सेरजा सेरजा गंगोना बायदि आरि दामनायफोरा गोमालांनो हमदों आरो नोंथां
नोंगौ नोंथां औ
अब्ला नोंथांनि बादिब्ला जोङो हारिमुखौ लाबोफिननो थाखाय जोङो मा खालामनांगौ एबा गोमालांनायनिफ्राय बोरै रैखा खालामनांगौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
औ औ नोंगौ नोंथां ओ जोंनि बे हारिमुवा जोंना बेबायदिनो गोमा लाङोबा जोंहा गोबां खहा जागोन नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो जोंहा ओ ओ गोदोनि सोलिनाय बायदिनो जोंनि बे बर'नि दख'ना आर'नाइफोरखौ जोङो गाननानै बेबायदिनो जोङो बर'नि हारिमुखौ जों लाखिनांगोन आरो जोंनि फैबाय थानाय इयुन जोलै सुबुंफोराबो जोङो दा बर'नि हारिमुखौ जोङो लाखिनो नांगोन मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि बे बर'नि हारिमुवा गोदोनिफ्रायनो सोलिबाय थानाय मोनसे हारिमु जायखौ जोङो एंगारनो हाया बे हारि बे हारिमुखौ जोङो जुदि ओ बेबायदिनो गुबुन गुबुन बेबायदिनो हारिमुफोरनि बायदिनो जोंनि हारिमुखौबो जुदि गोमालांहोनो सान दोंब्ला बे ओ सा ओ सानदोंब्ला ओ ओ बेबायदिनो सुबुंफोरा बेबायदिनो गावबागावनि दख'ना बा गामसा दख'ना फालिफोरखौ जोङो गानाब बा बे-बेफोरो बेफोरो जोंनि हारिमुवा गोमालांगोन आरो नों नोंथां बिनिखायनो आं खावलायो जे बुंनो सानो जे नोंथां फैबाय थानाय इयुन जोलै बा थाबाय थानाय दा आथिखालनि सुबुंफोरखौ बेबायदिनो जोंनि हारिमु फोथांना लाखिबाय थागोन होननानै मिजिं खालामो आरो नोंथां औ नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जानाय होबाय नङा होमबा नोंथां
औ नोंगौ नोंथां।
औ बिद - बिदिब्ला जोंनि सावनाय आयदाखौ दोन्थ'निसै
औ जागोन दे नोंथां आंबो जोबोद गोजोननाय थाबाय। नोंथांसिम गोबां बाथ्रा मोनथिनो मोनबाय आरोना नोंथां औ अब्ला नोंथां दे।